हेलौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां? औ औ खोनाबाय खोनाबाय। होमबा जों दायो औ जोंनि बरफ्रा गोदोनि समाव आरो दानि सोलिफुनाय समाव माबोरै ना हम हमोमोन ना बा ना हमनानै जायो जों बिनि सायाव सावरायसै। नामा होनबा नोंथां? हेलौ जागोन नोंथां औ औ औ नोंथाङानो बे आयदानि सायाव औ औ औ फोरमायग्रोदो दे। औ नंगौ नंगौ। जों ना हमनाय माने ना हमनाय होननानै बुङोब्ला माने जों बेयो मोनसे मानि जोंनि गोदो आबै आबौमोननिफ्रायनो मोनसे सोलिफु ओ सोलिबोनाय मोनसे माने आदब आरो खायदा आदब खायदा होननानै बुंजायो आरोखि नोंथां बिदिनो माने जेरै दैमाफ्राव दैसाफ्राव अबेबा जाम्फैयाव बबेबा फु ख्रियाव उम बेफोरबादि माने ना हमनाय माने जोंहा माने आदब खायदा दं आरोखि बर'फोरना गोदोनिफ्रायनो जे हमनानै लाबाय गोदोनि समाव मोनसे जेनेबा जों नुनो मोनोमोन मानि दैमा दैमा दै बा दैसाफ्राव बबबा जाम्फैफ्राव माने दैज्लां बोथोराव जों ओ ख'खा सानानै ना हमनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ ख'खा होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुजियो दे माने मोनसे औवाखौ लाबाय औवाखौ आराम स-समान माने बिदिनो जेसेबां गोलाव खालामनो गोसो बिदि हमना बिदिनो सारि फुट फास फुट बिदि खालाम हासनानै लानानै माने ओ माखासे खावसेखौ माने एसे देख्रुबबाय आरो खावसेखौ बिदिनो देख्रुबालासो ओरैनो खाथबनानै दोननानै मोनसे माबा ना हमग्रा मोनसे फान बायदि मोनसे बानायनानै लानाय जायोमोन आरोखि नोंथां। औ दा बेफोर औ। औ दा बेफोरजों माने आलि बबेबा दै बोहैनाय समाव जों आरामनो बे दै बोहैनाय बा आलि दुब्लिनि आलिफोराव जों बे बे खौ सानानै दोननानै जों नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां। लोगोसे बेनि अनगायैबो माने ओ दुब्लि बारिफ्राव बा अबेबा जाम्फै फिसाफ्राव माने जों औ औवाज जों हेबनाय सेन जों सेनफोरख खौ सानानैबाबो बेफोरजोंबो जों माने ना हमनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरोखि नोंथां। लोगोसे बेफोर दाबो जों मानि बे सेनफोरखौ जों दासिमबो नुनो मोनो। ओ जायगा नायै जायगा ओ बेनि अनगायैबो जों ख'खाखौबो जायगा लायै जायगा दासिमबो जों नुनो मोननाय जायो आरोखि। नाथाय जों ओ दानि समाव जों नैबे दानि ओ समाव जों बांसिनखौनो जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जाला। लोगोसे बेनि अनगायैबो जेरैहाय मा होनो बेखौ ओ अबेबा दै बोहैग्रा दैमाफ फ्राव जों माने मुसारिफोरजों जों बोनानै हनानै जों माने नाफोरखौबो हमनाय नुयोमोन। ओ बेनि अनगायैबो जेरै जेफोरजों सानना-सारनानै हमनाय नुयोमोन बेफोरबायदि जेरै हमना गोदोनि सम समाव बिदिनो ओ लोगोसे बिदिनो ओ नाफोरखौ माने लफायनानै बा खानस्रि हाला थुनानै माने नाफोरखौ बोननाय बोनखांनाय हाखर फोरनिफ्राय जामफैफोरनिफ्राय जों बे नुनो मोननाय जायोमोन। औ लोगोसे आरो बिनि अनायै बो मानि बोरसि फोरजोंबो बोननाय जों बेफोरखौ नुनोमोन आरोखि। बोरसिफोरखौ बांसिन जायहा फुख्रि दं बेफोराव जों बाहायनाय नुनो मोनो। लोगोसे बोरसिफोरजों जों मानि दैमा दैसाफ्राव बोहैनाय दै माने माबाफ्राव जों माने ना बामिफोर बोनखांनायावबो जों बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ लोगोसे औ लोगोसे बिदिनो खुसिया होनो खुसिया हमनाय खुसिया हमनायनि बेलायावथ एसे आलादा रोखोम जायो नोंथां। जेरै मेसें बोथोराव जेरै खुसियाखौ हमो। बिनि थाखाय जों खसा होनोना नोंथां। औ खुसिया सुग्रा औ औ। ओ जों बेफोरखौ माने सुग्रोम सुग्रोम सुग्रोमनानैसो जों बेखौ बबाव खुसिया दं बबा खुसिया गैया जेब्ला सुग्रोमनानै नाङो नायाव खुसियाव अब्ला जों थाल मोनखागोन आरोखि अब्लाना जों नाङोब्ला माने आखाइजों बा सिखाफोरजों बेखौ एरख माबानानै माबा हरोमोन आरोखि हानहरनाय जायोमोन हाखौ एरख हरनानै बेफोरबायदिनो माने जों नाफोरखौ हमनाय जायोमोन आरोखि गोद गोदोनि दिनाव आरो माखासे आदब खायदा माखासे हुदाफोरा ना हमनाया बेफोर दासिमबो दं होननानै बुंजायो आरोखि बेफोरजोंनो मानि बेफोर माने आदब खायदाफोरजोंनो मानि ना हमनानै जोंनि गोदोनि आरो दाबो दानि माखासे से माने गाहाय बा सोरबा गरिब नखरनि मानसिफ्रा माने बेफोरजोंनो जिउ खुंनानै थानायखौ नुनो मोनो आरोखि बेफोरबादिनो औ लोगोसे बिदिनो गोबां रोखोम आदबफोर दंबावो जेरै मा होनो बेखौ ओ लाब जे होनना बु आर गुबुन गुबुन जायगायाव माने लाब जे जों ना हमनाय बिदिनो जेखौ दैयाव ओ बिदिनो दान्दायाव ओ सारि ख'ना खाना दोननानै दैयाव सोमनानै दोननानै बाहाय बायसिना आदार होनानै मानि आदार होनायखौ जाफैयोबा नाया बेखौ डाइरेक्ट थिखोनानै बोखोना लाबोनाय बेफोरबायदि आरोखि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आदबफोरजों ना हमनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरोखि। औ नोंथांनिजों दा मानि मा मा रोखोमै ओ मा मा आदबजों ना हमनाय जायो आरो माबोरै हमनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां? जागोन औ औ नोंथां औ बुंनाय बायदिनो औ
माखासे जोंनि ओनसोलफ्रावबो ना हमनायनि जे मोनसे थासारि बे बेबायदिनो रोखोमैनो सोलिबोयो नोंथाङाबो
औ गोदो जोंनि सुबुंफोरा औ औ ना हमनानै जायोमोन आरो बेखौ माबायदि रोखा
फालांगि खालामो बेखौ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंनानै थांबाय। दा आं बेनि गेजेरावनो माखासे बाथ्राफोरखौ आरो सरजाबनानै बुंबावनोसै।
औ औ औ जोंहा बर'फोराथ' ना हमनाय औ बे जोंनि मोनसे बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनोखा औ औ जेराव बे ना हमनाय उम होनोब्ला जों उम जोंनि बर'फोरा गासिबो बेखौ मानि बजबनानै लाखायो औ जेराव बै समफोराव नोंथाङाबो बुंलांबाय ना हमनाय अ'जेरै बबेबा मोनसे दुब्लिफोराव खखा सानाय
एबा
बायदि बे औ ना हमग्रा औ औ खखानि ओंख्रि औ सेन बेफोरबायदि बानायनाय औवानि औ फोरखौ माबोरै बानायो बेखौ औ फोरमायलांबाय मोजाङैनो औ दा बेफोरनि गेजेरजों
दैज्लां बोथोर सफैयो।
दुुबैयोब्ला जोंनि औ सुबुंफोरहाय औ दुब्लियावहाय दै औ बोथान जायगायावहाय सानानै दोनहैयो। औ जेर जेराव बे जेराव बेफोरनि गेजेरजोंहाय औ सुबुंफोराहाय औ ओ एसे एनै नाफोर
बेफोरखौ फाननानै माखासे जे जोंनि न'खरनि न'खरनि माखासे सुबिदा माने नांगौखिनि माखासे खरसाफोर खौ माने सुफुंनानै लानो हानाय आरो न'खराव माखासे जिउ खांनायाव बेफोर रांफोरखौ बाहाय बाहायो आरो बेफोरजोंनो जोंनि बर'फोरा जिउ खांबोदों होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। नोंथां नङा होमब्ला आरोबाव नोंथाङा गोबां ना हमनायनि
हमनायनि रोखोमफोर औ बुंलांबाय औ नंगौ थारैनो औ जोंनि जायगाफोरावबो ओनसोलफोरावबो औ बेबायदिनो ना हमनायनि थासारि बेबायदि जेरै नोंथांआ औ खुसिया औ औ खुसियानि सोमोन्दै बुंदो औ।
जे बे खुसिया मोनसे सुग्रा खसा खुसिया सुलिबो होनो। जेराव बेजोंहाय दिग्रोमनानै एबा थुग्रोम थुग्रोम गोरनानैहाय जुदि खुसिया नाव नाङोब्ला खदाल एबा सिखाफोरजों एरख'नानै जावख'नानै जे बे खुसियाखौ दिहुननानै बेबायदिनो आरोबाव जोंनि सुबुंफोराहाय ना हमनायनि गोबांहाय आदब खायदाबो दं आरो
फोराहाय ओ ना हनायनि आरो गोबां बायदि रोखोम ना बायदि आहायनायलाय जेरै बामिफोर बोननायनि हुदा दं। औ औ बर'फोराबो।
दैमा गिदिर गिदिरफाव अबेबबा बिदिनो अबेबा दं फां मुराफोराव अबेबा हौवानि मुराफोराव अन्थाइ बल्दारफोरावहाय थुग्रोमनानै,
थुग्रोमनानै औ बोरसिफोरजों औ बेफोरजों ना हमनायनि आदबफोरा जोंहा बर'फोरा दङ औ दासिमबो औ ओ आथिखालावबो
गोदोबो जेरै दंमोन आरो दासिमबो बेफोरबायदि ना हमनाय, जे मोनसे हुदा बर'फोरा बेखौहाय लाखिबोदों, दा दैसाफोरावबो जायगा लायै लायै मानिे बबे जायगायाव ना थाथावथाव बेफोरखौ नायनानै
जायगायाव ना थाथावथाव बेफोरखौ नायनानैहाय सानै सानै लोगो नाङनानै बबेबाखौ ना साराय आरो आलि थेनानै औ थिगबायदिनो जोंनि सुबुंफोरा, दासिमबो जिउ खांनाय नुनो मोनो औ हमनानै आरो लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा ओरैबायदि ना औ हमनायावहाय माने
ना हमनाय एबा ना गुरनायाव ओरैबायदि आखा फाखा जेराव जोंनि बर' सुबुंफोर एबा बर' सिख्लाफोराहाय बेफोर खौहाय माने सिख्ला समावनो सोलोंनानै लानाय, बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो, जेराव ना गुरनाय होनब्ला जोंनि बर' समाजाव बे जोबोरैनो मोन। से ओ बिफाव लायो।
थायो औ नंगौ जेराव आइजोफ्राबो औ ना गुरै गुरै औ माखासे न'खरफोरखौ सोलिनायावहाय औ ओ जोबोद रल लायो आरो औ नंगौ नंगौ।
खबाय लानानैहाय बबेबा मोनसे दैसायावहाय गुरनानै ना मोननानै लाबोनाय माखासे दा आरोबाव ना ना हमनायनि माखासे जिेखिनि आदब बे आदब।
बे आदबफोराहाय औ जोंनियाव गोबां रोखोमै औ दंबावो दा। आंनि औ बेखिनियाव बेखसै नोंथाङाहाय जोबथारनायावहाय, औ एसे औ सनफलिबनानै होबावदो नोंथां दे औ नंगौ ओ। जों माने बर' फो नाव माखासे बेनि उन आरो माखासे मानिे ना हमनाय आदब खायदा दंबावोमोन माखासे समाव मानिे जायफ्रा जे गैयै बा माबा सेन खबायफोर गैयै बै बोहैनाय दैमाफ्राव मानिे जों थब थब्ल'नानै अन्थाइफ्राव मानिे ना बामिफोर ना थेंगोनाफोर जों खन हमबोनायबो नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां औ। बेफोरबायदि रोखोमै आरोखि ना हमनाय। खौ नुनो मोनदों आरोखि लोगोसे बिदिनो मानिे अबेबा मोनसे बोहैनाय। अबेबा मोनसे हााखफोराव मेसें बोथोराव, दै रानोबा, जों बेखौ थेनानै थोरसिजों बा बाल्थिंजों बा गामल्बाजों जेखाइ साथेनानै बा मुसारि साथेनानै जों ना सारनायखौबो माने जों मोनसे बेबो मोनसे आदब दंमोन आरोखि गोदोनि दिनाव नोंथां नाथाय दा बेबदि आदबाबो माने खम जालांबाय नुयो जायगा जायगा सम सम माने खिन्थु दा खमायलांबाय आरोखि दा बेफोरजों माने जोंनि बर'फ्रा ना हमबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि औ होमबा नोंथाङा दाथ' जोंना टाइमाबो जाबाय। बायना नोंथां औ खोनाबाय ना नोंथां औ औ। दे होमबा औ औ खोनादों दे औ